हेल
हेल
अ खना दना नोथाङा
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथांजों आङो फंनैसो खोथा सावरायनो होननानै फैनाय जादों
औ सावरायनो हागोन औ सावरायजागोन
नोंथाङा अमा फिसिनायनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायना होनांगोन आंनो
आतसा अमा फिसिनाय औ खोनादों
ओ बरफोरा नखराव अमा फिसियो नङा होमबा?
औ औ
बेफोरबायदिनो जोङो नखर नखर अमा फिसिनानै नखर खुंबोगासिनो दङ। जोङो बेबाय दिनो फिसा फिनला अमा फार्मखौ जों माबायदि खालामो बेखो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना?
ओ हागोन फोरमायनो ओ दा बरफोराथ ओ अमा फियोब्ला बरफोरनि अमा फिसिनाया गोबाङानो जाफ जुफ ओरैनो ओ बारियाव जिहेतु बरफोरनि बरफोरा एसे हादान ओनसोल बा एसे हादान स्कुलाव थानानै मोजां मोनो बेखायनो बरफोरनि हाफोरा बुरजा बुरजा जायो बेखायनो ओ बारिफोरा गोबां थायो नालाय बेखायनो ओ अमाफोरफोरखौ बारिफोरावनो ओ खुन्थिया दोनानै खानानैबो फिसिनो हायो दा ओ जिहेथु ओ गोदान मुगाजों जुजिफानांगौ जायो। ओ खायफा खायफा बर न'खरफोराबो अमाखो ओ दा ओ आगोलथ' अमाखौ ओ न'आव न'नि बारियाव खानानै ओ गुन्दै होनानै बा बिदिनो ओ न'नि माइरं गुन्दैजों ओ गुन्दै लगायनानै बा सेरेब सावनानै सेरेब सावनाय उफ्रिजों लगा गायनानै आद होनानै अमाखौ फिसिनाय जायोमोन दा ओ बेनि सोलाय दानि जिहेथु फार्म बानायबाय नालाय बेखायनो ओ गोबांङानो ओ अमानि आदार महरै ओ जिहेथु बायनानै बा गुबुना बानायनाय आदार ओ ब्रयलार नि आदार बा जायखि जाया ओ आदार बायनानै ओ दानिया अमा फिनाय जायो आरो दा बेयाव फारामाव फिसियोब्ला ओ अमा फिसियोब्ला गोबां ओ रिक्स थायो ओ जिहेथु बेयाव बेमार आजार जायोब्ला अमा फोरा ओ थै प्राइथैनो नागिरो अमाफोरा बेमार जायोबा अमाखो इनिखायनो बेमार जानायनि फ्राय रैखा खालामनो थाखाय गोबां जोथोन लानो गोनां जायो। दा बेखायनो ओ जाहाथे बेमार जानो हाया बेफोरबायदि नोजोर बोनानै अमाखो उन्दैयावनो बिजि होना दोनखानाय जायो। दा बेखो जायफोरा फार्म बानायो दा बेफोरबायदिया आदबखो बाहायनो गोनां जायो। दा ओरैनो ओ खायसे खायसे न'खरफोरा ओरैनो ओ न'नि जिहेथु ओंखाम खालाय बा जिहेतु माइ सौनायनि गुन्दै बा बिदिनो माब्लाबा सेरेब सावब्ला उफ्रि मोनो। दा बिदिनो मासे मानैखो ओरैनो ओ गंफ्रोमबो न'खरा फिसिनायखो नुनो मोनो आरो
औ ओ औ ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा सोंब'नि जोङो न' बेबायदि जोङो अमा फिसा आजायोबा जोङो माबायदि गिबि समनिफ्राय जों माबायदि खालामनांगौ बा अमा फिसाखौ जों माबायदि आदार होनानै मा मेडिसिन होनानै मोजां साइसथ'नि खालामलांनो हायो बेनि सोमोन्दै एसे बुंलाय।
दा अमा आजायोब्ला ओ मासे अमाखो मासे अमा बुन
औ
खासि खालामनानै ओ जाहोयोब्ला अमाया थाब देरो।
औ
थाब
औ
गेजेरावनो
औ औ
आजायनो लायो अब्ला
औ
आ सेबोसोर सोर खावसे बे से बोसोर खावसे समफोराव अमाया ओ फिसा जायो। अमा फिसाखौ हाट हाटदिनसो थानानै स्नि सानसो थानानै जोङो बिजि होनो हायो। बे बेमार आजार जानो हायि बायदि बेनि ओमफ्राय अमा फिसाया जेब्ला एसे देरोब्ला दा जोङो बेनो खायसे खायसे भिटामिन बथलनि मुलै बि टामिन होनानै जोङो अमाखौ फिसा दा जोङो मोजाङै जोथोन लानानै ओ एसे जोङो बायनाय आदारफोरखौ जाहोनानै अमानि अमा फिसाखौ मोजां साइस्थ' खालामनानै जोङो बेखौ ओ फाननो हायो। दा अमा फिसाया ओ फिसा आजायनाया अनजिमानि सायाव सोनारो हमना ला माब्लाबा मासे से बिमाया जुदि मा जि गाहाम ओ फिसा होयोब ब्ला ओ बेनिफ्राय गोब गोबां रां मोनो ओमफ्राय माब्लाबा जुदि मासे ओ बुन्दि अमाया मानै बा माथाम आजायोब्ला बेनिफ्राय ओ राङा खम मोनो। दा दा बेजाबाय आजायनायनि सायाव सोनारो। जोङो आज जायोबा जुदि गोबां अमा फिसाया गोबां आजायोबा गोबां रां मोनो खिन्थु खम आजायोबा जों एसे ओ खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ जोङो अमा फिसा जोङो आजायोबा बेनि उनाव माबायदि जों मा आदारखौ होयोबा थाब देरो इखौ मिथिगोन नामा नोंथाङा? हेल' हेल' खोनादोंना नोंथाङा?